हेल'।
हेल'। हेल' ओ खोनादों दे हेल'। मा खालामदो नोङो?
आं माइ गायनो
अ।
दायो
जाथ'याखै। अ।
है माबा मोनानि ओरैनो साहा लोंदों।
अ। उम।
हा।
खोनादों र।
खोनादों ना?
उम।
लाल साह हायजें होयो। बिदिनो सापात सिनि होनानै आराम लोङो र' खाबसे खाबसे
थाम्फै अरसोगारोलै बिलिफाङआव थखमफैनि धुब सावदों रं जनो हायाखै।
अ।
खोनाखाय आयु एनि गोलैबायसो
खोनादों खोनादों।
अ थाम्फैआानो गिदिर गिदिर फैथारो।
नोंथाङा नखर नोंस्रा न'खराव खैजन दङो?
ओ न'खराव जोंहा रावबो गैया आंहानि उम मालिकआबो थैबायना? ओमफाय गथ' सानै दङ। हौवासा गोजा सानैबो। आं ओरैनो दा फरायगासिनो दं।
नोंथाङा गयनि सोमोन्दै माबा मिथियो नामा? गय बिफांनि सोमोन्दै।
बरि
गय, गय
गयखोथ' आं
आधा बिघा नङा आरो ओरैनो एक खरतासो जागोन आरो।
उम माने गयजों माजो मा मुलाम्फा मोननो हायो?
जों गय फाननानै जों माबा मोनसे खैफोद आफोद जानायाव बेमार खामारफोराव जोङो सहाय मोनो आरो। जेनेबा आं गथ' गथायफोरनो। फरायहोनायाव एडमिस सन लानाय फोराव बाहायो आरो। गथ'फोरनो
माने जोंनि दोरोङारि जाग्रा जिनिस हिसाबै गयाबो नामा?
खोनायाखै?
माने जों गयखौ दोरोङारि जाग्रा मुवा बेसाद हिसाबै जायो नामा?
ओ जायो।
जों माने गयखोमायाव बाहायो?
सोरबाफोर फैयोबा जुदि जों आलासि उलासिनो होनाय जायो आरो खावनानै। बिदिनो जोङो सोरबाफोर जोंनि न'खराव हाबफैयोबा जोङो खावनानै होयो। गय फाथ थै जोङो साहा फुदुंस्लाबनो हायाबा जों गयखौनो होयो। जेयाव बाहाय जायो आरो। हो
मानि थाखाय गय होयो?
जोङो जेनेबा मानसिया फैबाय नालाय जोङो एसे सनमान लानायनि थाखाय जों गयखौ होनाय जायो आरो।
मानि एखो आलासि सोंनाय होननाय जायो आरो ना?
आलासि सोंनाया सोंनाय नङा इयो। जेनेबा जों खायसे खायसेया गय जायो नालाय। गय जानायखाय जों गयखो होनाय जायो आरो। जेनेबा एसे एनै फंसे फनै रायलायनाय नाय बेबादिनो जों गयखौ जा जालुनि थाखाय हो होयो आरो।
उम ओमफ्राय गय'खौ मा मायाव बाहाय बावो?
आं गयनि गयखो जोङो जेनेबा जों जोंहा गय दङ नालाय गयखो जोङो फुजु फुजा सिजेन सफैबा जों गयखौ फबनानै जोङो उम फानो आरो जोङो। ओमफाय ओ जों गोथाङाव दाम मोनाबा जोङो गोमोन खालामनानै जेनेबा बोराय खालामनानै जोङो हायाव फबनानै प्लास्टिकजों जों गयखौ फुजाफोर जायोबा जों फाननाय जायो आरो फान फाननानै जों खरस दिहुनो
उम गयखो आरो इदिनो धोरोमनि धोरोमनि बेलायावबो माबायदि बाहायो
औ जों गयखौ जोङो फुजा सिजोन सफैबा जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो फुजा खालामो आरो इसोरनि नामाव जेनेबा बावथाय बायस्लाबनो हायाबा जोङो गय जरा फाथै जराया थाखाथारगोन आरो जरा जेनेबा जों माबा मोनसे ओ खामानियाव बाहायो आरो जों गयखौ फुजाफोराव सौ फुजायावबो जोङो गयखौ बानाय जायो गय गय जरा फाथैजरा बाहायनाय जायो जे जेनेबा बार्थदेआनो जा ओ सोरनिबा न'खराव माबा फुजा ग्रह' बायदिसिना होनायाव
गय जरा फाथै जरा होआबानो जाया आरो जों इसोरनि नामाव जरा फाथैजरा बावनाय जायो आरो खोनाबाय
खोनादों खोनादों
ओमफ्राय गयखौ नोंथाङा जानो जाया?
जायो आं गय ओंखाम जाखांबानो जायो जों आं जायो
होमबा गयखौ होमबा ओंखाम जाखांबा जायो आरो ना
ओंखाम जाखांबाबो जायो जों साहा लोंखांबाबो जायो जों
अ आंथ' गय जाफेरै गयनि सोमोन्दै मिथिया माने गयखौ मानि थाखाय जायो ओंखाम जाखांबा
जेनेबा खुगाखौ जों ओंखाम जाखांनायनि उनाव जों खुगाखो दैल'ल' मोना मोनो आरो जेनेबा मोजां मोना बेनि थाखाय थाखाय जों गयखौ खुगाखौ गोफा खालामनो थाखाय जों जानाय जायो आरो
अ ओमफ्राय गयजो आरो मा जाखाबावो
फाथै सुनै
सनि माने
सुनै माने सुुनैखौ बुजि मोना आरो नों
बुजिमोननाथ माबथसनि
जों संख्रि एसिद जेनेबा बिजानु दानगारनायनि थाखाय सुनैखौ जाफानाय जायो आरो
औ गयखौ जाबा मा फायदा जायो जों द ह
गयखौ जाबा माने जों ओरैनो देहाखौ मोजां मोननायनि थाखाय जों जायो आरो खुगाखौ मोजां मोननायनि थाखाय आं गयनि बागै भिटामिन होयोना होआ आं जेबो मिथिया आरो जेनेबा ओ जेनेबा जानानै मोजां मोनो आरो
नोंथांङा होमबा जाना मोजां मोननि थाखाय बेखौ जाबाय थायो आरो जेनेबा निसा बुस
ओम जायो आं जायो जानानै मोजां मोनो आं
उम होमबा नोंथांआ गारनो हानाय नंङा ना गयखो
आं गयखो गारनो हाया दे
औ नोंथांङा मा जिनिसखो गारनो हागोन होमबा गयखो गारनो हायाबा गयआथ' मोनसे जि निसा बुस्थुसो होनबाय इदि
आं गयखो गारनो गारनो हानाय नंङा जेनेबा जौ सेरेपफोरखो आं गारनो हागोन माब्ला सम सफैबा आंङो जेनेबा माब्लाबाफोर माबाबा आं गारगोन आरो जेनेबा आं दा टेनसनाव दंङो नालाय आं टेनसननि थाखाय लोंनाय जायो आरो
औ बिदिसो होमबा ओमफ्राय नोंथांङा जेनेबा दैमायाव ना गुरो होमबा ना
आं दैमायाव ना गुरो मानो होनोबा आं गुरनानै मोजां मोनो आं जै ना गुरनो थांबाय आंनो फुवासे नंङाबा आदाखि नंङाबा आङो दैमानिफ्राय ओंखारबोआ जेनेबा आं नाबो लाबोयो सामबो लाबो गुरगोन आरो आं ना गुरनानै माबानो मोजां मोनो आरो
जानो मोजां मोनो नोंथांङा माबायदि ना जायो
आं गासै नाखोबो जायो । एख माबा गैया आंनाव बासन गैया आरो आं सब नाखौनो जायो ।
औ नोंथांङा होमबा सामबो जायो । सामबा नोंथांङा बोरै जायो
सामखौ जोंङो दैमानिफ्राय खनना लाबोयो खनना लामनानै सोमना दोनो सोमना दोननानै जोंङो बेयाव बिजानु थायोना हा बायदिसिना जानाय दैमानि बुस्थु नालाय बायदिसिना जानायखौ जोंङो खननानै लाबोनानै जोंङो सोमना दोननायनि उनाव जोंङो बा हुयो होनानै जोंङो आरामसे सोमना दोनखांनायनि उनाव जों हुनानै नालाय हुनानै जोंङो टाइम मोनोबा जुदि बेखौ सायो । दाखोन गारो गारनानै जोंङो
उम
बेखो खिथु दानो खिथु दाखोन गारखांनायनि उनाव खिथु दाननानै आरामसे हुनानै जोंङो ओंख्रि सबाय ओंख्रिफोरजों दालि ओंख्रिफोरजों जायो आरो जों
नोंथां होनबा जोंनि रायज्लायखौ दोनथनोसै दे दसे थानानै
दे होमबा दे लाखि होमबा उम गोजोनथों दे